अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
सिमबो
औ त' बे समाव नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
आ आतसा सा खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्ला त' नोंथांनि आङो दिनै नोंथांजों लोगोसे ओ मबेइल बाहायनाया जोंहा स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नै बेनोस बेवहाय माने रायलायनो थाख ए नोंथांनाव ओ बे आयदाखौ सा सायख'ना लानाय जादों आरो जे मबेइल बा हायोब्ला जोंनो फरायनायावहाय माबायदि गोहोम गोलैदों नैबेखौहाय माने आं ओंखायनो दिनै दान्दिसे सम सावरायनो थाखाय ओ सिगांनाय जादों आरो त' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला दोङो स मबेइला माने जोंनि थाखाय मोजांबो गाज्रिबो नंङा होमबा जेराव जों मोजां खौरां बो मोनो आरो गाज्रि खौरांबो मोनो त' मिस हिसाबै नायोब्ला जे एसे स्टुडेन नङा होमबा फरायसाफोरनि थाखाय मबाइला आ बबेबा समाव मोजां आरो बबेबा समाव गाज्रि खिन्थु आथिखालावहाय नायोब्ला आ सब खामानिफोरानो मबेइलनि गेजेरजोंसो जोङो जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा ओ नेटनि गेजेरजों सोब खामानिफ्रानो जाजोबो त बे हिसाबै आंनि बायद दिब्ला माने मबेइल बाहायनाया आथिखालावहाय ओ स्टुदेन्सफोरनि थाखाय खुब मोजां आरो जायनि जाहोनाव जोङो। मबाइलनि गेजेरजों गोबांथार खोथा बाथ्राखौ जों मिथिनो हायो। बेजों लोगोसेनो जाय स्टुडेन्टआ गावनि फरायनाय आयदानि सायावहाय रोंगौथि मोनथ'वाखै बा बुजिनो हायाखै बैफोरबायदिखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों नेटफोरावहाय सार्च खालामोब्ला जोङो मोननो हायो आरो। त' एस फर एगजामपोल जोङो जेरै बबेबा मोनसे सानखान्थि आयदानि बबेबा मोनसे लेसनखौ जोङो बुजियाखैब्ला बा मिथियाखै ब्ला नङा होमबा बैखौहाय जोङो इटारनेटनि जोै बा इउटुबनि जोै जोङो मबाइलाव थख' थख' खौ रोखा रोखायै जोङो मोननो हायो आरो। दा बे हिसाबै नायोब्ला मोजां। खामानियाव बाहायोब्ला जोङो मबाइला खुब मोजां आरोखि नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे नो जोंहा मा जाबावो जे मबाइलनि गेजेरजों जोङो। गोबांथार खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनै जोङो दिनैनि दिनावहाय जैफोर खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनाखै हादरसानि गेजेरावनो हग बा हादरनि गेजेरावनो हग नङा होमबा। बैफोर खोथा मिथियिफोर खौ जों दिनै मिथिनो हागोन आरो दा नोंथांनि नोजोरावहाय मबाइल बाहायनाया फरायसाफोरनि थाखाय खाब जायो ना जाया बेखौ नोंथांनिफ्राय आङो माने मिथिनो लुबैयो आरो।?
अ जोबोद मोजां आंनि बायदिब्लाथ' फरायसाफोरनि थाखाय मबाइल बाहायनाया जोबोद जोबोद माने हेफाजाबसो होदों होननानै आङो बुंनो सानो मानो होनना बुंङोब्ला जोङो। नोंथाङा दानि बावै आंनो जाखिनि फोरमायलांबाय जेरै जोङो सासे फरायसाया माबा मोनसे आयदानि सायाव जुदि माबा मोनसे कुइसन फोरनि एन्सारफोरखौ नागिरनांगौ जायोब्ला जेरै जों मबाइल गुगोलाव सार्च खालामनायनि गेजेरजों एन्सारखौ मोननो हायो। नङा होमबा। आरो बेबायदिनो बेल' नङा जोङो गंसे मबाइलावहाय जोङो जेरैबायदि गासै बुहुमनि बुहुमाव मा जादों मा जायाखै दिनै मा जानो थांगासिनो दङ बेफोर गासैबो खौरांखौ जोङो एडभान्स। सिगांग्रो मिथिनो मोननाय जायो बेनि थाखाय आंनि बायदिब्ला फरायसाफोरनि थाखाय मबाइल बाहायनाया मोजाङानो नाथाय गुबुन फारसेथिनो जोङो मबाइल बाहायनायनि गेजेरजों गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौबो नुनो मोनो जेरै जोङो फेसबुकनि गेजेरजों जोंहाय गोबा नाना आरख मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो मोननो हायो। बेफोरो बेफोर माखासे ाखसे गाज्रि खौरांफोरखौ मोननायनि गेजेरजों माखासे जायखिनि माने उन्दै उन्दै लाइमोनफोराहाय गाज्रि लामाजोंबो थांनाय। आ नुनो मोनदों ज जाय सुबुं फोर जाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा माने गोजौ सोलोंथाइ मोनाखै दासो सोलों थाइ लाफाय थानाय जि थाखो जिनै थाखोआव फरायनाय सुबुं उन्दै उन्दै लाइमोन म बुजिसनो ह जायो जायनि जनाव बेफोरबायदि ससिल मिदिया ावहाय मोननाय माखासे गाज खौांनि गेजेरजों बिसोरो मोजां लामाखौ लानायनि सोलायै जोङो गाज लाम फारसे सो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ थ' बेफोरबायदिनो जोंहा समाजाव गोबांथारखौ जों बेफोरबायदिबो नुनो मोनो नङा होमबब्ला। मोजांबो गाज्रिबो दा बे हिसाबाव जोङो मबाइलनि बिथिङावबो जोङो मोजांबो दं गाज्रिबो दं दा खायसे खायसे स्टुडेन्स फोरफोरखौ दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों नङा होमबा? जायफोरानोखि माने गोबांथार फरायसाफोरा नङाब्लाबो खावसे माखासे जायफोर फरायसाफोरानोखि आ मबाइलनि गेजेरजों मबाइलखौ मिस इउस खालामगासिनो दङ दा जेरैहाय गेम गेलेनाय नङा होमबा? दा बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियाफोरावहाय नाबबां जुबबां बिदिनो गाज्रि नाना रोखोम बायदिनि आ बाहायनाय प्लास बेजों लोगोसे गाज्रि खामानियाव बाहायनाय नै बेफोरखौ माने जोङो नुनो मोनो दा खिन्थु बैसोर बायदि स्टुदेन्सफोरनि थाखाय बे मबाइला खुब माने बिराद गोबां गाज्रि गोहोम खोलैदों आरो नङा होमबा? दा जायफोर स्टुडेन्टफोरा मोजां खामानियाव बाहायदों बैसोरो माने बेखौ इउसफुल होननानै साननानै लागासिनो दं आरो नङा होमबा? बे दिनैनि दिनावहाय जों नुनो मोनो दि नै बबेबा मोनसे हादरनि खौरां मोननोब्ला जोङो नेटनि गेजेरजों मोननो हायो दा नेटखौ जों मायाव मोनो मबाइलनि जोहैसो जों नायनो हागोन नङा होमबा? थ' बेनिखायनो जायफोरानोखि एडभान्स सिन स्टुडेन्टस जायफोर माने सिगांग्रो आवगायनो लुबैयो बैसोरबायदि स्टुडेन्टसफोरा मालाय आ मबाइलखौ खुब मोजां खामानियाव बाहायो जों दिनैहाय आ माबा मोनसे थांखि लायोब्ला बा माबा मोनसे सानोब्ला बैफोरनि फारसे जोङो सिगांग्रो मिथिनो बा आगु नलेज लाग्रोनो थाखाय ओ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों सार्च खालामना नायग्रोयोबा जों मिथिनो हायो बा हमदांनो हायो नङा होमबा? दा सापस हमना लादो आं दिनै आ सासे इन्जिनियारिं जानो नागिरदों नङा होमबा? इन्जिनियारिं जानोबा आं माबायदि फ्रिफार खालामनांगोन नङा होमबा? द बा आं डाक्टर जानो नागिरदों स' आं डाक्टर जोब्ला आं माबायदि फ्रिफेयारिं खामनांगोन अबे कलेजाव लायोब्ला बा अबे मेडिकेल कलेजफोराव लायोब्ला माबायदि थाङोब्ला आंनि था मोजां जागोन नङा होमब्ला? नै बैफोरखौ माने एडभान्स जोङो माने नाहरग्रोनो हायो बा मिथिग्रोनो हायो आरो थ' बेफोरबायदि जुदि अ मोजां मोजां खामानियाव जों बाहायोब्ला आंनि नोजोरावहाय बा आंनि मोनदांनायाव साफ्रोमबो स्टुडेन्टसफ्रा जुदि मबाइलखौ इउसफुल हिसाबै खालामना लायोब्ला नङा होमबा? खोब दावगागोन आरो गोबां आ जाफुंसार जानो हागोन आं बेखौ माने मोनदांहरदों आरो। दा जेरैबायदि जोङो गेम गेलेनानै थास्लायस्लाय नङा होमबा गाज्रि गाज्रि खामानियाव बाहायनानै दोनस्लायस्लाय स' नोङो गोग्लैनाङिनिफाय गोग्लैबाय थागोन गोग्लैनाङिनिफाय गोग्लैबाय थागोन बे खौ आं माने रोखायै नुहुरदों आरोखि दा ओरैनोथ' जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो जोङो नायोब्ला गोबांथारखौनो जों नुनो मोनो उन्दै उन्दै माने जायफोरानोखि स्कुलाव थांल्सिंनो सोलोंदों बैसोर बायदिखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ मा होनो प्रनाउनसियसन टिसिं मेथदस बेखौ जों मोननो हायो नङा होमबा? राइमिं मेथद बैफोरखौ जों मोनो हायो बा राइटिं मेथदस बेफोरखौबो जोङो फोरोंनो हायो आरो माने इजि प्रसेसआवहाय जोङो मोननो हायो दा जोंहाथ' बेफोरबायदिनो नलेज गैया जों सोरबा सासे सोलोंल्सिंनाय गथ'खौहाय जों माबायदि फोरोङोब्ला जोङो बै गथ'आ गोसोआव थानो हागोन नै बैफोरनि बायद से जोंहा ओ नलेज गैया नङा होमबा? जोंहा गियान गैया खिन्थु आं बेवहाय उन्दै उन्दैखौ फोरोंनो थाखाय माखासे केपासिटि बा माखासे टेकनिक दंसै नङा होमबा? लिरहोनो हानायबो टेकनिक दंसै नै बैफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों मोननो हायो आरो थ' बेखिनिखायनो जुदि सोरबा स्टुडेन्टस बा बा सोर सोरबा स्टुडेन्सखौ फोरोंनोब्ला जोङो मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो हायो आं बेखौ माने मोनदांदों आरो जेरै बायदि बिदि जोङो सापस हमना लादो जों दे ओ बड' मिडियामनि स्टुदेन्त नङा होमबा? बड' मिडियामनि सुटुदेन्द हिसाबै जोंङो दिनै गावनि रावजोंनो जोङो सोलोंथाइ लानो हानाय जोंहा केपासिटिबा दंखासैयनोखा तह बेफोरबायदिनि बेलायाव जोङो इंराजियाव बुहुत उइक नङा होमबा जों गोबां माने सोलोंनो गोनां दंबावो दा जों बै सोलोंनायखौ जोङो माबोरै रोङो होनाबा मबाइलनि गेजेरजोंबोथ' जोङो सोलोंनो हायो नङा होमबा? आ इंलिस लार्निं दङ जोंहा नङा होमबा? बैफोरबायदि इंलिस किं कर्स दङ जोंहा बैफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो अबेबा ग्रुप नो अबेबा मोनसे इउटुब चेनेलाव हाबनानै जोङो बैखौ सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा? रायज्लायलायनायखौ जों सोलोंनो हायो नङा ओमबा? बे मोनसे मोनसे इजि आरो बैफोरनि गोरलैयै जोङो सोलोंना लानो हानायखौ आङो नुहुरगासिनो दं आरो आरो मोनदांदोंबो थ' दिनै जोङो ओ हाइ स्कुल एमइ स्कुलाव थानानैबो जों इंराजि रोङा इंराजि बुंनो रोङा इंराजि गुबुननि बुंनायखौबो जोङो बुजि रोङा मिथि रोङा नङा होमबा बैफोरनिफ्राय जों माबोरै उदां खालामनो बारग'नो जोंहा जोंनि ओनसोलावबो जोङो स्पिकिं कर्सफोरनि थाखाय जोंहा जायगाफोरनि बा फोरोंग्रा मानसि सुबुं जोङो नुनो थाङा। दा बेनिखायनो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो जुदि सोरबा गोसो गुदुं स्टुडेन्टआ सोलोंनो गोसोब्ला जोङो सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां
नैबेखौ आं माने आरोखि दा बेफोरबायदि दि जोङो जुदि मबाइलखौहाय मोजां मोजां खामानिफोरावल' बाहायोब्ला नोङो नांगौ बायदि नों फरायनायनि गेजेरावहाय नोङो फरायनायजों रिलेटेड थानाय ओ भिडिअसफोरखौ नायोब्ला नङा होमबा? जोङो मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आ एसे आं। मबाइलखौ सासे टिचार नैबे महरैसो आं माने साननानै लायो आरोखि आंनि नोजोराव दा। मबाइलाबो सासे फोरोंगिरि। महरैसो। आंनि नोजाव दा गोग्लैना दं आरो नङा होमबा दा नोंथांनि सायावहाय बा माबायदि आं। मिथिनो मोनला दा नोंथांनि नोजोराव। ओ मबाइला मा महरै दंङ दा नोंथाङा।
आंनि नोजोरावबो बेबायदिनो। दानि बावैसो नोंथाङा जे बुंलांदों। उन्दै उन्दै गथफोरनि थाखाय जोंङो रायनिं स्पिड। ओ कस बेफोरखौ फोरोंनो हायो मबाइलनि गेजेरजों होनना बुंदों। नंगौ थारैनोसै। फैथो नों बुंनाया। अ। मानोहोनना बुंबा बे। उन्दै उन्दै गथ'फोर। खौ जोङो बिसोर साननो हाया जे बेवहाय बेफोरबायदि मोजां मोजां सोलोंनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि बिमा बिफाफोराहाय बिनि सायाव सांग्रां जानानै बे गथ'खौ बेफोरनि फारसे।
बेफोरखौ नायहोनायनि गेजेरजों। सोलोंहोनो हायो आरो बेनिखायनो आं सानो जोंनि। माने बिमा बिफाफोरा सांग्रां जानानै मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जों गोबां मबाइलनिफ्राय बेनिफिटखौ मोनगोन आरो।
औ नंगौ थ' अब्ला खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांजों आंङो दिनै मबाइलनि सायाव सावरायनो मोननानै थ' अब्ला जोंङो बेखिनियाव दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनो बेखिनिखौ। फोरमायना होनायनि थाखाय।
दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।